हेलौ नोंथां।
औ।
उम अ खोनादों दे।
ओरैनो दायो मा खालामगासिनो दं?
दं नानै ओरैनो। नोंथां अ जाखांबाय मा खालामदों नोंथां नों?
आंबो नै ओरैनो दङ।
ऐह।
आदसा नोंथाङा फ्रिब्ला दसे सावराय नों नामा?
अ सावराय जायो दे।
नाफामनि सोमोन्दै सावरायजागोन ना?
जायोदे बरनि ट्रेडिसनेल ओंख्रि हिसाबै।
ओमफ्राय नोंथाङा जेनेबा नाफामखौ एसे बोरै बानायो एसे खोन्थानो हागोन नामा?
उम दे आं खोन्थालांसै ससे ओ नाफाम होनोबाथ जोंनि बेव ट्रेडिसनेल फुड जाहैबाय मानो नाफाम नाफामखौ जों गोबां रोखोमनि नाजोंबो बानायनायखौ नुनो मोनो। आथिखालाव नाफाम नाफाम बानायनो थाखाय माने औवा औवा गुबैखौ जों लाग्रोनाय जायो गिबियाव औवा गुबै खौ दानसनानै आरामनो लाग्रोयो जाहाथे मा होनो गुदुं ओरै मा ओरै फारसेयै गानथि गोनां आरो फारसेखै ओरै ससे माने एसे गोलाव जखा बे लाग्रोयो। ओमफ्राय मा होनो नाफाम बानायनोबा जेरै जों नाखौ गिबियै नांग्रोगौ जोंनो। नाखौ जों फोराननानै गोबां रोखोमनि नाखौबो बानाय जायो जेरै जों ना मेवाइ बांसिन बेखौ बानायनायखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ।
खौ माने ना मेवाइखौ जों ओ गिबि लाग्रोनांगौ बेखौ मा होनो फोराननानै लादो। बिनि उनाव मोजाङै फोरोंग्रोनायनि उनाव बेखौ मा होनो माखासे बेयो मा होनो माखासे मुवा मा माखासे मुवा बेसादफोर होयो बेखौ मा होनो? मस्ला मस्लिबो होयोखोमादांलै मा होनो बेखौ बांद्राय आं मिथिया। बिनि सिगां बेखौ उनाव लानानै मानो बेहाय गाव दाननानै दोनखानाय औवायाव आराम सोनानै दोनदो। थासबो सोनानै माखासे थास बिसंफोरबो सोफा खो नुनो मोनो बानायनायाव जोब उम
मा थासजों बानायनाय जायो जेनेबा माबा बे ननि थासजोंना जेनेबा हाग्रायाव मोननाय जानला मोनला थास आनो जायो नामा नाफाम बानायनायाव
बे थासआ मा होनो सोरबा थास गोसोमखौ होयो बिदिनो खाय बेै थास' बिफां बै मोदोमग्रा थास' बिफाङा बेखौ होनायखौ नुनो मोनो मा नाम बिनि नामा
बेखौथ' आंबो मोजाङै मिथिया औ नंगौ
बेखौ मा होनो बेखौबो सोफानाय जायो जाहाथे माबा जायोनि
मोजाङै माबानायनि बुस्थुआ मोजाङै थानायनि सोनानै दोनबाथाय माने सेवनाय सेवनाय बायदियानो जाबाय बेयो दा बेखौ मोजाङै थाखोन मानि थेना दोननांगौ आरो जाय थाखोन माने बेखौ बार हाबालासेनो जाहाथे नाया सेवनाय न'आव बार बारहाबबाथाय मा होनो नाफामा गाज्रि जानायखौ नुनो मोनो जों गोबांनो मान औवायाव सोनानै दोननायाव गोबां गोरा गोरा नारसोननानै दोनसै बिनि उनाव औवाया गावबा गावनानै थानोसै फिस होनानो बिनि उनाव ना
अ
जानो आरो बिदिनो गोबाङानो जोङाबाथाय बेखौ बानाय नोबो एसे मोजाङै रोंनांगौ बांसिन बे नाफामखौ मा होनो जों बानायखौ नुनो मोनो जोंना जाहाथे दैज्लाङाव माने जानो थाखाय सोरबा दैज्लांआव बानायो बिदिनो सोरबा मेसेंआव बानायो बिदिनो मेसेंआव बानायबा दैज्लांआव मोनजायो दैज्लांआव बानायबा मेसेङाव मोनजानाय बिनि थाखाय जाथे नाया थिनानै दोननाय बायदि जायो बेनि थाखाय बानायना दोनो नाखौ माने गोथाव गोथावलाय
ओरैनो बे मा होनो नाफामखौ मा माजों जेनेबा जाजायो जेनेबा मा मा ओंख्रिजों ओंख्रि मानेथ' जेनेबा मा मा मैगंफोरजों जायो जेनेबा
नाफामखौथ' ओरैनो नाफाम गोजायैबो जाजायो माखासे मा होनो बिदियाव होदेरो जेरै ओ मख्रिनो बिदि सबायाइ ओंख्रियावबो होयोलै मोदोमनायनि ओमफ्राय मैथाफोरजोंबो जाजायो जाजानायालाय
अ मोदोमनायाथ' बिराद गोथाव मोदोमनाा मैथा माबाना मा होनो
उ एसे खारसो खारसो मोनजायो आरो जेनबा जाफेरिया जानो बागोन जेनबा बे नाफामाथ' बर'नि टेकबो मोननाय टु थावजेन टुइेटिटुव
औ नंगौ नंगौ
ओमफफ्राय मा होनो जेनेबा बे बांसिन ना फिसाजों बानायो खोम ना बे नाफामखौ ना?
ओ ना फिसाजों ना मेवाइ होननायखै जोंखै नोंसोरथिबा मा होनो बे फिसा फिसाखौ
जोंथिंथ' जोंथिंथ' जेनेबा नानि नामाथ' बेलेग बेलेग थायो नालाय बे मा होनो ना फिसाखौथ' एक्सलि मा होनो बे नाम थायो बे गावबा गाव नाम थायो नाया मा होनो बेखौ नास्राय गोरि नाम थागोन ना
नास्रायगोरिबो दं बे नारास्रायगोरि फिसा फिसा ना मेवाय
एसे बेलेग नामा
ना मेवाया बेै नामा बै माहोनो दै थाला बायनायाव बै फिसा फिसा फिसा फिसा मावलाबायनाय नुलाबायोना बिदि बिदिखौ जोंनिखाय ओ नोंसिनिखौ मा होनो बे नाखौ
बेखौथ' आं मोजाङै मिथिया ना मावाखौनो होनगोन नामाथाय
ओम
ना मावा बायदिबा बियो
उम नंगौ नंनायालाय ना मावाय होनो ना मावाय होनो खायफा खायफा जों बे ना मेवाय होनो आरो सोरबा सोरबा बिदिनो जायगा लायै जायगा जाहैबाय। उम।
औ।
बिजोंबो बानायो नास्रायफोरजों बिदि नास्राय एसे फिसा फिसाया।
ओमफ्राय बे माबा गिदिरफोरजों जायो ना जाया जेनेबा बे बानायबा मेवाया।
गिदिरफोरजों बानायबा मानो। नाफामा नाफामा गिदिरफोरजों बानायबा बिखुं मानो। खायफा खाया उवालाव दिग्रोना लायो मा होनो नास्रायफोरखौ बानायबा उवालल' देगारनानै बिदिनो नङा बाथाय एरैनो होबाथाय माने बेयो माने माबा नङा ना जायगा थोनाय नङा ना औवानि हासुङाथ' फिसासो जायो उम आरो मा होनो लस बाबनाय नङा बे थास'खौ देफाना होयो बांसिनानो बे मानो
ओरैनोथ' मा होनो बे नाफामखौ थास'आसो बांसिन गोथाव खालामो खोमा ना?
उम थास'वा बांसिन गोथाव खालामो। खायफा खायफा ना नाफामखौ मानो एवालासिनोबो जायोलै मोजां दोननाय जाजाबाथ' उम दोननो मोजां दोननाय जाबाथाय। सोर सोरबा एवनानै जायो खायफा माबायो ना मुगैनायबो थायो।
उम ओमफ्राय ओरैनो बेसांसो गोबाव दोननांगौलै जेनेबा
बेनिफ्राय नों दोननायाव उवान मान्थफोर दोननांगौ जेनबाव अवान मान्थ थु मान्थ सो दोनो ओमफ्राय बिदिनो खायफा खायफा बख'नानै थिनानै दोनो जेनेबा माबाफ्राव बिदिनो ग्लास नि बथलफ्राव सोनानै बिदिनो नुनो थाखाय गोरा मारिनानै
बारफोर हाबबाथ' ओरैनो बे गाज्रि जागोन ना थाम्फैफोर दैगोन
उम थाम्फैफोर दैयो जेन बार हाबबाथाय बोरै बोरै माबा जायो फाथाखौनो मोना। नायफाम नायफाम दोननांगौ इसे मा होनो सानदुंआव साननै सानथाम दिहुनना दोननांगौ नो इसे इसे बांद्राय सान्दुं नां नांलायनायाव जा दोनाबाबो जायो।
ओमफ्राय औवा हासुंआव जेनेबा बेखौ औवा हासुङावथ' जेनेबा सोयो आरो ना ओमफाय औवा हासुङाव माजों माथुयो बेखौ।
औवा हासुङाव माथेनाया खायफा बेखौ फार्स्टाव मा होनो प्लास्टिक होग्रोबाय बिनि उनाव सोरबा सोरबा हाथफ्ला होयो सोरबा सोरबा खाय यो बिनि उनाव बिदिनो मोनथाम मोनब्रैसो माबा होयो आरो थेनानै दोनो जाहाथे बार हाबफैनो हायै गोरा आरो बेनि उनाव
औ।
टिभजों खायफा न'आव बार हाबजानो गियो ना न' लस्त जाथारो आरो नाफामनि प्राइस आं मार्केटआवथ' गोबां दाम।
औ नंगौ।
फाइभ सिक्स हानद्रेद सेभेन हानद्रेद बिदिनो कुवालिटि लानानै कुवालिटि ना लानानै ना
औ ओमफाय बे मा होनो नाफाम बानायनायाव जेनेबा
उम।
खोनासंलाय नोंथां ओरैनो बे नाफाम बानायनायाव जेनेबा थास' बिलाइल' हैयो ना ओमफ्राय माबा माबि बिलाइफोर होबावो नामा जेनेबा बे मा होनो बेलेग मैगं मैगंफोर होबाय नामा बानायनायाव?
थास' बिलाइबो होयो बै मोदोमफ्रुनाय गंगार दुन्दियाफोर होनाय खौ नुनो मोनो।
औ औ।
बिदिखौ होननाय होयो आरो मानो मोदोमग्रा मोदोमग्रा जाहाथे मोजां सेवनानै मोदोमनानै जाबाथाय मोदोमनाय बिदिनि थाखाय बिदिनो दंफां मा होनो माखासे बिदि न' फ्र मोननाय माखासे मस्ला बिफां लाइफांफोरखौ माहोनो खौ नुनो मोनो आरो बिदिनो गोदोसो ओ गोथाव जायो गोथावालाय उनावहाय जानो लागाबा बहनबा मोदोमनाय जाबाय बसथुसेय थांनानै थानायसे जाहैबाय ना यो बिदिखौ नुनो आरो। आरो
ओमफफ्राय ए ओरैनो जेनबा नोंसिनिथिं ओरैनो मार्केटाव जेनेबा नाफामनि प्राइजफ्रा ओरैनो बेसेबांसो?
बिदिनो थाङो फाइभ हानद्रेद सिक्स हानद्रेद आरो गोबाङानो मा होनो मानसिफ्रा नाफाम नेयै बांसिना बेखायनो मार्केटावनो प्राइसआ थाइ जायो आरो माने बेयो। दाम बा आरो गोबानो बानाया आरो बायो । आरो नेनानै मोजाङै दोननांगौ बेखौबो दोननाय जायाबथायि सिाङावनो बेनि थाखायनो मानि मा होनो गोबांआनो बानायो बिखनो मायु मानसिफ्रा गोबाङानो मानसिफ्रा बेखौ बायनानै जायो नालाय मोनबाथ'
ओरै ओरैनोथ' आथिखालाव जेनेबा बांसिन मानसियानो नाफामखौ बानायनो रोंलाल ना? ओमफ्रायथ' जेनेबा आ दानि जुगाव' जेनेबा ना मा होनो बे ना फिसा फिसाफोरखौथ' जानला मोनला मोनला बेनि खायनो बांसिन माने खम आर ना दा बांद्राय बानायनायखौ नुला आर ना।
औ।
बेनिखायनो एसे खम जानायखौ नुबाय आरो।
प्रबल'सो बानायनायखौ नुयो जेरै' बेफोर मा होनो? गामि ओनसोलफ्रावल'सो मोनसेै नालाय माने बेफोरखौ गोबां खस्थ' स जायो आरो बान्नायाव आरो नाफोराबो गोबाङानो जिदि बुरजा बुरजा मोनाबो बिदिनो मोनबो औऔ । बुरजा मोनबाय अवखौ मिलया खनसेनो बेलेक बेलेक नाजोंबाबो जानो नागिरा खायफा बोरैबासो जायो आरो नासों बेलेग बेलेग नाजों होयो बाथाय आरो बोरैबा बो जालालाङो रेख गाज्रिबो जानो हागै बेखै पिखस लानो हाया आरो मोनसे ना मोना मोनबा मोजां जायो बेखायनो गोबां मानो मोनसे रोखोमनि नाखौनो बुरजा मोननो नागिराना आरो फोरानबा नाफ्रा बुरजाबाबो आरो एसेल' जालाङो ।
एसे जायोना औ नंगौ।
फोरोंनायजों माबायो रानख्रेब
बिदिब्ला जोंना समावो जाबाय माथो नोंथां? लाखिथ' नां सिगोन नामा। औ दे